हेलौ हेलौ औ नोंथां खोनादोंना? औ औ खोनादोंना नोंथां? औ नोंथाङा सम होनो हागोनना आंनो?
औ नोंथां हागोन दे सम होनो
औ औ। जुदि दे बिदिब्ला नोंथाङा जुदि सम दङब्ला आं नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जादों दा नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादों आयदायानो जाहैबाय जोंनि आसामाव जाफ्लेबाय थानाय बा आसामाव जानाय दैबानानि सोमोन्दै नों नोंथांजों सावरायनो होननानै नोंथांखौ हरनाय जादोंमोन दा बिदिब्ला ओ आसामनि जोंनि आसामनि दैबानानि सोमोन्दै नों थांजों एसे सावरायनोसै नोंथाङा जा मोनथिगौ फोरमायब्लानो जाबाय आंबो जा मोनथिगौ फोरमायगोन।
औ औ औ नोंथां जागोन दे।
औ बिदिब्ला नोंथां आं जागायग्रोनोसै।
औ नोंथां दे जागायदो दे।
औ ओ जोहेथ आसामनि दैबाना होनना बुङोबा मिथिखाया होनबा नों बेजों ओ दैबानाया ओ मानिफ्राय जायोबा दै जायो होनना बुंनोबो जोङो बिदिनो
औ नोंथां ओं।
हानि थाखाय माने जायो खोनादों
औ औ खोनादो दे नोंथां।
बिदिनो दैबाना
ओं माने जोंना दै बानाया बिदिनो ओ बांसिनानो गोजां बोथोराव जायो आरोना दैबानाया। मानो होनोब्ला जोंहा बे समाव ओ बिराद अखा हायो आरोना दैज्लां समाव मानो होनबा जोङो बे दिनाव जों माइ गायो। जोंङो इदि एबा खोथिया फुयो माइ गायो आरोना बे समावनो जोंनिया ओ बिराद इदिनो दैबाना जानो जानो हमो आरो ना जोंनिया ओ बिदिनो आरो होनो थाङोब्ला जोंना दै